खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
औ खोदों ना?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
औ ओ नोंथांजों आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि जे बैसागु रंजालि बैसागु बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै आं आं नोंथांनो हरनाय जादों आरो नोंथाङा सावरायनो सम मोनगोन दा?
औ, मोनगोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ, खोनादों।
औ ओ बिदिब्ला ओ बै जोंनि बे रंजालि बैसागु बे खौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जोंनि गासिबो बर' सुबुंफोरानो बे ओ फोरबो खौ फालियो।
औ
औ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फंनैसो बाथ्रा ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना?
ओ दा बैसागु होनोब्लाथ' जोंना बैसागुआव ओ बैसागोनि गोदान बोसोरखौ बरायो नङा होमबा नोंथां? रंजा-बाजानायजों लोगोसे बायदिसिना नियम-खान्थिफ्रा दा बैसागोनि ओ संक्रान्थिनि दिनखौ जों मोसौनि सान बायदियै फालियो ओ‌ मो सानखौ गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला होनोब मोसौखौ जोङो बायदिसिना खामानि आबाद मावनायाव एबा जेरैहाय माइ आबाद मावनायाव, हालेवनायाव बायदिसिना उफेरा आबाद मावनायाव हालेवनायाव लोगोसेनो मारा नानाय बायदिसिना खामानियाव लोगोसे बिसोरनिफ्राय जोङो जा गाइखेर बायदिसिना खामायनानै फालांगि बायदिसिना खामानियाव बाहायो बेनि थाखायनो
ओ बे सानखालि मोसौनि फोरबोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव ओ बयनिबो नख'राव गावबा गावनि न'खराव ओ फुं जानाय लोगो लोगो सिखारनाय लोगो लोगो मोसौखौ बाहेरायाव बरनो ग'लि निफ्राय बरननायनि उनाव ओ‌ बिसोरखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामो। ओ बिसोरखौ थुखैनाय बि सानखालि फान्थाव, बाजारगुरि, ओ हालदै, दिगिलिथि, दिग्लि बिलाइ थाराय बि लाग्रोयो बिनि उनाव
औ, नोंगौ।
बेफोरखौ ओ
ओ बिनि थाखाय जोङो ओ बिनि उनाव ओ बिसोरखौ जोङो दैखर एबा दैमा-दैसायाव लांनानै थुखैयो। ओ दानि समावथ' बांसिनानो दैख'र एबा दग' बायदिसिनायावनो थुखैनायखौ नुयो। बिसोरखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ बिसोरनि गंआव ओ बिसोरनि बिखुं आरो गंआव थावखौ फोननानै होयो आरो। थावखौ फोनायनि उनाव जोङो ओ बिसोरनि मोदोमाव सारायनि जा हांगार दङ बेखौ जोङो थावाव गलायना बिसोरनि मोदोमाव फाननानै होयो आरो बे सानखालि आरो मोसौखौ उदाङै एगारना होनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ बिदि फोनखांनायनि उनाव जोङो ओ लाव-फान्थाव सारनानै खुगा मेथाइ रोजाबो। बे खुगा मेथाइखौ आं एसेबां गोसो गैया एबा एसेबां मोन्थिस्लाबा इयुनाव गोसोआव लाांखिनो नाजागोन। ओ बिदि रोजाबनानै बिसोर ओ सारखांनायनि उनाव ओ जोङो बिसोरखौ दुब्लि फारसे होना हरो एबा दोनहैयो बिनि उनाव आ
हांगार गोसोम होनायनि जाहोनानो जाहैबाय आ बि सानखालि खौ बेसोरखौ गिनानै जाहाथे जेबो खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय बे हांगारखौ एबा गोसोम खौ बै सोरनि बिखुङाव फोननानै होनाय जायो होननानै गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय दं आरो नोंथां लोगोसेनो बे सानखालि जोंनि ओनसोलाव गाव बयनिबो न'खराव हाग्रानिफ्राय ओ जौसे स्निथा मैगं थायगं नागिरनानै जायो ओ बे मैगं थाइगंखौथ' लानाया एसेबां गोरलै नङा अब्लाबो बिनि गेजेरावनो मोनसे मुं लाजागोन जों जेरैहाय ओ दिं खिया खुंखा बिलाइ मानिमुनि गोदोर उदै भेदे लेता सन्दें बिलाइ ओ जारि बिलाइ लाव बिजौ लाव बिबार बिदिबायदिसिना जोङो ओ बुथुमनानै जायो नाथाय गोदोनि समाव बे जाखिनि जौसे स्निता नागिरनायखौ मोनोमोन नाथाय दानि समावनो एबा दानि समनि मानसिफोरा गासैखौबो सिनायजोबा एबा बांसिनानो सिनायो एबा बांसिनानो सिनाया अब्लाबो जोङो जा खिनि माने बेखिनिखौनो बि सानखालि बिदि नागिरनानै बा बुथुमनानै जानाय हुदाया दङ' आरो नोंथां आ बि सानाव बिदि सं नायनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोखौखौ न' फारसे लाबोनानै गलि फारसे लाखिनानै बेवहाय मोखौनि थाखाय जोङो बे सानखालि दिरुं एबा फागा गोदानखौ गय फाथै जरा ला नानै आलारि बाथि बावो आरो दिरुं गोदानखौ बावो आरो बि साना बिदि बारग'लांनायनि उनाव ओ बैसागोनि से खालार खालि जोंना गासैनिबो न'खराव गावबागाव न'खराव गासैबो बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंखांनायनि उनाव ओ गोदोरा उदैनो बोर होयो उदैया गोदोरनिफ्राय बोर लायो आरो बिसाना बिदिनो गोदोर उदै मान होनाय एबा गासैनिफ्रायबो बोर लानानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां दैदेन लांनायनि थाखाय बोर बियो
ओ बेनि उनाव ओ बिसाना बिदि बारग'लांनायनि उनाव बैसागोनि नै खालारनिफ्राय ओ द' खालारसिम जोंनि ओनसोलाव आ रंजानो बाजानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो बैसागोखौ बरायनो थाखाय बे बरायनो थांनाय समाव जोंना आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदन गोथां गाबनि आर'नाइ लोगोसे गो- गोजा गाबनि ब्लाउस लोगोसे आ रेगे रेगां फास्रा गोजा ओ जेरै हाजो आगर एबा फारेव मेगनाबो बायदिसिना बिदि ओ फास्रा लानानै उम गा ओ देलाय मालाय खानाय खफायाव बिबार लानानै आ बिदि मोसानो ओंखारलाङो आरो हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङो ब्ला गोथां गामसा गोथां आर'नाइ खर'आव फावरि खानानै बिसोरो आ मो‌ सानो ओंखारलाङो आरो बे मोसानाय एबा रंजानाय समाव जोंना ओ मोननैसे आगजु दामनाय बाह यो गोदोनिफ्रायनो बेफोर दामनायनि गेजेराव जाहैबाय खाम जथा सेरजा सिफुं ओ गंगोना ओ लोगोसे थरखा बिदिखौ लानानै ओंखारलाङो नाथाय दानि समाव नायनो थाङो थाङोब्ला बांसिनानो बक्स आरि बायदिसि सिनाखौ दामनानै एबा रंजानो थांनायखौ नुयो नाथाय ओ जेरैबायदिहाय थरखा एबा खाम सिफुं लानानै रंजाना लैहोर लैहोर ओ बैस गो गोदाननिखौ बरायनो थांनायनि खुसि एबा गोजोननाय एबा रंजानायानो आलादा एबा जोंनि ओ मुलुगाव बेफोरबायदि रंजानाय-बाजानाय नियम खान्थिया गोदोनिफ्रायनो दङ आरो नोंथां बिदिनो ओ जेब्ला खालारा दंथनानै जायो बिनि उनाव खालार खालि जोंनि लावहाय गासैबो रायजो राजाया लोगो नांनानै बाथौ मन्दिरनि खामसालियाव बे सानखालि बैसागोखौ एबा बोसोर गोदानखौ मोजां जाहाथे थाखाय आर'ज रोजाबनानै एबा आर'ज बे सानखालि मोनसे फुजा लाखि नानै ओ मोजाङै मोजाङै बोसोर गोदानखौ बारग'हरनायनि थाखाय बिखालि बिदि फुजा होयो आरो बिनि नखानायै बैसागोनिफ्राय आ रंजानानै मो ननाय थाइसे थाइनैखौ जोङो बै सानखालि गासैबो लो ओ राइ जो- राजा लोगो नांनानै बोथिसे जास्राङो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागोफो फोरबोखौ बिदिनो बारहरनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बिदिनो फालिनाय जायो थेवब्लाबो आं नोंथांनो एसे फंनैसो बा बाथ्रा फोरमायनोसै आरो ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिब्दिनो ओ जोंहा बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानो नालाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बिबदि गिबियाव जोंहा सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो बे मोसौ बैसागु आव जों मोसौखौ थुखैयो नोंथाङा जेरैबायदि होनलांदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोल लावबो जेरावहाबो बिदिनो मोसौनो थुखैनायाव नांगौ बायदि मुवा बेसाद जेरै ओ फान्थाव पानेलाव देग्लि लिथि बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो मो सौ बैसागुनि सानसे सिगाङावनो लाबोना दोनफैखानाय जायो आरो।
औ
बिनिफ्राय जोंहा बेनि उनाव ओ बेफोरखौ मोसौ बैसागु खालि जों फुङावनो दुगै गैस्रां लोबस्रां स्र जाना स्र जानानै जोङो बेफोरखौ हानानै लायो हानानै जों माला सुनाय जायो आरो बिनि उनाव माला सुखांनानै जोङो मोसौनो फुथा फोननो थाखाय थाखाय जोङो सारायनिफ्राय बा थौनि खिथुनिफ्राय हांगार हल'नाय जायो आरो बे हांगारखौहाय जों थाव गुबैयाव फोननानै ओम औवा मोनथाम लानानै औवा फिसा फिसा मोनथाम लानानै बेखौहाय जों फुथा फुननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा बे खौ फुथा फोनखांनानै जों मोसौखौ दैमायावहाय बा फुख्रियाव थुखैनो लानानै थां थांनाय जायो बिनि उनाव जों थुखैनाय सम माव नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जा जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ दङ बे खुगा मेथाइयानो जाहैबाय मा लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था नोंसोर हानजा हानजा होननाय बे खुगा मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां
ओमफ्राय जोंहा बेनि उनावहाय बिब्दिनो मोसौखौ थुखैनानै ओ फोथाराव हें गारनानै फैनाय जायो बिब्दिनो जों मोसौनो फुथा फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोर बादि दानि बायदि फोथारा हाग्रा-बंग्रा गैयि नङामोन नालाय गोदोथ' हाग्रा -बंग्रा दंमोन नालाय नालाय बिनि थाखायनो मोसा मुफुरा जाहाथे बेखौ अरनो हाया बेनि थाखाय जोङो फुथाखौ फु ननाय जायोमोननो आरो गोदोनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा बेनि उनाव जौ थुखैनानै फैखांनायनि उनावहाय हानानै लांनाय मुवा बेसादफोरखौहाय न'आव लानानै फैनानै न'नि ओ उखुमावहाय गारदावनाय गा गारनाय माने सारनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बे माला सुनायखौहाय न'नि न'मा न' एबा ओ गलिनि उखुमावहाय थेबनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय बैसागुनि से खालारनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जा हैबाय स्नि खालारा लासे बेनिफ्राय जोंहा बेनि उनाव जों बैसा बै बैसागुनि से खालार खालि जों न'खरखौ मोजाङै फोसाबना लानानै बेनिफ्राय खर न'खरावहाय ओ आलारि बाथि लगायनानै न'खरनि गु गोदोरफोरखौ खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय मान लायो उन्दैफोरखौ मान बोर होयो बिब्दिनो जों से खालारावहाय गामिनि सुबुंफोरखौबो खुलुमो बिब्दिनो जोङो बैसागुनि से खालारखौ ओ बाबेन हरो आरो बिनि उनावहाय जोंहा दङ ओ नै खालारनिफ्राय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मोसा सानो थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बिदिबा नोंथां जोंना सङाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।